औ हेलौ
अ हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो मोननैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल हरनाय जादों।
औ दे नोंथां सोंनो हागोन दे।
वरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नों
औ औ ओ नोंथांजों आङो दिनै ओ दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नों नोंनाव आंङो कल हरदों ओ नोंथाङा अबावबाफोर दावबायनायनि सिमां दों नामा?
औ नोंथां आं दङ दावबायनायनि सिमां।
औ
मानो होनबा दावबायनायनि बागै रालायनो थाङोब्ला जोंथ' गोबां दावबायनो हायो। मानो होनबा बेयाव जोंहा गोबां रां खरसानि गोनांथि जायो। बेजों लोगोसे जों दावबायनायखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव। दावबायनो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे गाव गावनि था खिखो होसोनो थाखाय जों जा बुस्थुखौ जों थांखि एबा टारगेट लादों बे थांखिसिम जों सहैनो थाखाय रांनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे बेदों लोगोसे जायबा टारगेटखौ जों थांखिखौ लादों। बेसिम आरो हाया आरो बेखौ हायाखौ नों दा खालाम मानो नङा खनसेनाव खनसे जेन गोन एबा आरो बे जेननायखौ नों लाबाय थायोब्ला माब्लाबाबो थांखिजों सहैनो हानाय नङा। बिनिखायनो जों थांखिसिम सहैनो थाखाय जि टारगेट लादों बे थांखिखौ जों साक्सेफुल खालामनो थाखाय नाजानाय थानांगोन अब्लानो जोंनि थांखि गासैबो जाफुंसारनो हागोन। सोरबा सासे जुदि मेगन सानानै एबा मेगन सानानै सोरबा बायदिया गुबुन दाबसे सोरबा उखिल जाबाय सोरबा प्रफेसार जाबाय सोरबा बायदिया पुलिस एबा कामान्ड'फोर बायदिसिना साख्रि साख्रि बाख्रि मोनबाय थिगबा बे बेफोरबायदि बागै दावबायनायखौ लानानै नोंखौ गुबुन मानसिया नुब्लासो अब्लासो नोंनि थांखिखौ नुनानै गुबुन मानसियाबो आमखा थामखाया बोरै जाबाय उमुगा बोरै जाबाय बिनिखायनो आं बोरै थांखि लानांगोन टारगेट आंबो बे थांखिसिम सहैनो नांगोन बेफोरबायदि थाब्लासो नों थाङाबो एबा आंबो बिथांखिजों जों सहैनो हागोन आरो। अब्लानो जोंनि थांखिया जायिनि खोथा गैया। सानसे नङा सानसे सम सफैगोन आरो बेफोर थांखिखौ लाब्लासो जों साक सेसपुल जानो हागोन आरो। नोंथाङाबो बेफोरनि बागै फंनैसो सों राव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ दे नोंथांनिखौ एसे दान्दिसे दान्दिसेबाबो एसे समबाबो बुंनानै होनाय नोंथाङा मानि बागै एसे रायलायनांगोन दावबायनायनि बागै
औ ओ दावबायनाया जोंहा मोननै रोखोम दों। मोनसे दावबायनाया थांखि ओ मोनसेया जोंना जायगा दावबायनाय जायगा दावबायनाय होनोबा जोंनिया दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थानायखौनो जोङो जायगा दावबायनो बुंनाय जायो। आरो मोनसे दावबायनाया गोब्राब खस्थ'नि गेजेरजों नोंनि थांखिसिम सहैनायखौनो जोङो दावबायनाय बुंनाय जायो।
औ औ
बयहाबो थांखियाव दावबायनायनि मोनसे सिमां थायो उन्दैनि फ्रायनो जे आङो औ जे आङो देनां मास्टार जागोन एबा आं आर्मि जागोन बिदि साननाय थायो दावबायनो साननाय मोनसे सिमाङाव बिदिनो बयहाबो थाखायो बिदि सिमां बयहाबो सिमां मोनसे जेरै औ आंहाबो दोङो ओ आंनि आंनि दावबायनो साननाय सिमां एबा दावबायनो साननाय ओ ओ जायगायानो जाबाय उम आं सासे ओ मोज मोजां प्रफेसनेल भिडय' भिडिय'ग्राफार एबा जिअपि पस्ट पस्ट प्रदाक्सन जानो हानाय
औ नोंथां।
ओ आंनिया बेखिनियानो नोंथां।
औ नोंथाङा आं जा खैसोन होदों बेफ बेनि बागै एसे फारि फारि दिन्थिनायनि थाखाय नोंथांनिखौबा आं जाया नङा जादों बेबो खोथाया नोंगौ थारैनो बेजों लोगोस दावबायनायजों लोगोसे जोंनि न'खरनि एबा बिमा बिफानि गारजेननि सापर्टबो एसे गोनां थि जायो। मानो होनब्ला बिमा बिफानि थाखाय एसे जाहैबाय गारजेन सोलिगिरि बेफोरनि थाखाय एसे नाजानाय थायोब्ला जेनेबा जायबा फिसाला एबा फिसाजो बेफोरनि बागैसो न'नि न'खरनिब फ्राय साफल एसे मोनोब्लासो जोंनि थांखिफोरा जाफुं ओ जान्नो हाय मानो होमब्ला जोंस सासे दंल' जान्नो हाया। नोंबो दा नागार थिबो दा नागार बेनिखायनो जों मावा नङा मावनांगौ लाजिनाय फाजिनायखौ ओ ज्राब गारनानै अब्लाबो जों बेखौ दावबायनायखौ मावनो नांगोन मानो होनब्ला जों जोंनि बर'नि फिसाफ्राथ' गोबां रां रुफानि थाखाय जोबोद खरस ओ जायो आरो बिनि थाखाय जोंहाथ' हाजो आग हाजिरा मावाबाबो जोंहा रां रुफानि जोबोर जेंना जेंनायाव गोग्लैसोना थायो। बेनिखायनो जों बाया मोजोमा लाजिया फांजिया मावसोमब्लासो जोंनाव रां रुफाया फैगोन। बेजों लोगोसे जों रां रु सुफाखौ मोनोब्लासो जों जा थांखि लादों बेराथिजों सहैनो हागोन बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे आरो जों हाया आ बेफोर बाथ्राखौ गोसोआव दालाबो मानो होब्ला जों जेब्लायबो गोसो आं बे थाखोजोंयाव थांथारगोन। अब्लासो जोंनि साननाया थांखिया जाफुंसारनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जाय सुबुङा आरो सोरबाफोर सुबुंङा नोंखौ बुंगोन सुबुं सासेया बेयो आमखाया ओरै थोरै जाबाय बा मागोन मालिक जाबाय माला जागोन थिग बेफोरबादिखौ बुङो बुङा नङा बुंखायो सासे सानैया बुङो गासिबो एखे समान जानो हाया मानो होनोमब्ला नों सोरबा सासेया सुबुङा गाज्रिबो रावजों बुंबाय सोरबा बायदिया मेगनबो सानो हागौ बेजों लोगोसे जों सौसिलांनांगोन अब्लासो जों बेनि थाखाय दिनो सहैनो हागोन अब्लानो जोंनि थांखिया जायिनि खोथा गैया बिथांखिसिम जों सहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आरो जोंनि नाजानायाबो सानसे जाफुंगोन बिनिखायनो जों बे थांखिसिम सहैनो थाखाय नाजानाय आरो गावनि गोब्राब नाजानायाव जों सहोसारनो हागोन आरो आरो बेजों लोगोसे जों बेजों लोगोसे जोङो थांखिसिम जाखिनि नोंहा डिग्रि दं जाखिनि मा दं बेखौ बेजों लोगोसे जों माबा मोनसे माबा मोनसे सोरबा इन्जिनियार फरायबाय सोरबा प्रफेसारनि बागै रायलायबाय। फरायबाय बेफोरजों लोगोसे थानानैबो जों एसे गाव गावनि गाव गावनि गोसोनि साननायखौबो साक्सेसफुल खालामनो हायो। बेनिखायनो जों रां रुफानि गोनांथि जायो। बेनिखायनो जा गरसे गरनै मोनो बेजों लोगोसे सोलिनो थाखाय जों खामानि दामानि खौबो मावलांनो नांगौ बेजों लोगोसे मानो होनबा जोंहा रां रुफानि जोबोद गोनांथिबो जायो बेनिखायनो जों मावनांगौ मावाब्ला जोंना ओरैनो रां रुफाया फैनोबो थाङा मानो होनबा जोंनि जोंनियाव गोबाङानो रां रुफा गैजा रोङै सुबुंफोर दं। एबा रावहाबो बिदि दोन दौलद बायदिसिना बायदि बायदि गोबां खम बेनिखायनो जोंनि जेंनानि गेजेरजों सौसिलांनांगोन
औ ।
नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानबावदोंमोन नामा?
औ आं नोंथांनावसो ओ फंसे बाथ्रा सोंबावनो होनना सानदोंमोन।
औ सोंनो हागोन दे।
औ औ नोंथां ओ दा आं नोंथांनाव सोंनि गुबुन मोनसे दावबायनाय एबा जायगा दावबायनाय औ नोंथांनि ओनसोलाव औ जायगा दावबायनो थाखाय नोंथांनि ओनसोलनि हान्थामेला एबा लामाफोरा मोजां नंगौ ना नङा?
अ बेबो नंगौ नोंथांनि सोंनायखौ आं जोबोर फोरमायो फोरमाय मोजाङै मोजां फोरमायगोन बे खौ आं सानदों मानो होनबा जोंनि हाब हान्थामेलायाव दावबायनायाव जोबोद गोब्राब मानो होनबा जोंनि ओनसोल सोलाव। जोंनिया सलाव लामा दालां। ब्रिज बायदिसिना। जोबोद गोनांथि। मानो होनब्ला जोंनियाव सासे मानसि मोजां मानसि गैया। बेनिखायनो जोङो सासे अफिसार एबा प्रफेसार बायदिसिना बायदि बायदि गोबां मानसि फोरखौ नांगौ जोंनो। बेनिखायनो जोङो बेनिखायनो जों सासे डाक्टर मोजां गैया। आरो बेजों लोगोसे सासे डाक्टर जानो हायोब्ला जोंहाबो एसेबाबो सहाय मोनगोन। सासे पुलिस अफिसार जानो हायो अब्ला जोंनि गुबुन सासे। गुबुन सासेनिफ्राय थाखाय रांखौ एसेब्लाबो खम मोनगोन। बेसेना एसेबाबो खम जागोन एबा टाउन जागोन आरो। बेजों लोगोसे ओजों लामा सामा दावबायनो थाखाय सासे सुबुंखौ बेमार आजाराव गोगलैलायोबा डाक्टर एबा मेडिकेलाव लांनो थाखाय जोंनो नांगौबायदि लामा गैया। नांगौ बायदि दालां गैया बेनिखायनो जोंहा गारि थांलाय फैलायनो थाखाय जोबोर गोनांथि दं आर ओ लामानिबो जबो गोनांथि दं। बेनिख बेखायनो जोंङो दा नांगौ जोंनो लामा मोजां आरो दलं बायदिसिना। ना। मानो होनबा नै दा जोंला दैलां। दैलां दिन जोंनि गामि ओनसोलावथ' जे गोबां जायगायावनो दाब दाब जायगायावनो । लामा दालां बायदिसिनो गोबां गोग्लैसो नाय दं दिनैसिमहालागै लामा दोंसेबो मोजां गैया । दालां ब्रिज बायदिसि जेबो मोजां गैया बेनिखायनो नै दा दैजों बानाजों जोबोर गोग्लैसोनानै थायो बेनिखायनो जोंनो दावबायनो थाखाय थांलाय फैलाय था खालामनो थाखाय दालां मोनसे नांगौ बेजों लोगोसे बेनिखायनो जों गोबां स्कुलाव थांनो उसुबिदा जादों स्टुडेन्टफोरा । नै दा दैलां दिन दै देर नाय मा देर नाय बेनिखायनो जोंहा माखासे सुबुंफोरा जेंनाया गोग्लैसोनानै थायो आरो
औ ओ नोंथां, नोंथांनाव आङो मोनसे बाथ बाथ्रा सोंबावनो सानदों ।
औ सों नोंथां
औ नोंथांनि एरियायाव नोंसानि ओनसोलावदि दालांनि आंखाल ।
औ औ नों
औ नोंथाङा, औ अबावबाफोर थांनायाव । ओ खस्थ' मोनदों नामा दालांनि थाखाय दैज्लां बोथोराव?
जोंनि ओनसोलावथ' गोबां जायगायानो खस्थ'आनो दं मानो होनबा जोंनियाव सहर बायदिसिना कलेजफोराव थांनाय। बा मानाय जोंनियावथ' दा दैलां दिन मानोना दैलांआनो जा मेसें जोंनाव गारि गंसे खारोबा जोंनाव हा मेसेङानो जा दैज्लां जा दा दैलांबोथोर सफैबाय नङा होमबा? बेयाव जोङो हा थिनो थाखाय गोबां खस्थ' जायो। आरो गोबां दलंनि जेंना जायो। बेनो, बेखायनो जोङो दलं बायदिसि नांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसे। जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरो बेजों जोंहा जेरैहाय थांनो गोसो। हान्था मेला हाथाय बाजाराव थांनो थाखाय गोबां खस्थ' जायो। जों बे बेखायनो गोबां बायदिसिना जोंनो नांथारगौ।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जों बे दलं नङाब्ला जोंहा हान्था मेला खालामनो थांलाय फैलाय खालामनो। गोबां खम गोबां खस्थ' जायो। बेनिखायनो जोंनो बे दालांखौ । नांगौ जायो आरो। लामा दावबायनो थाखाय गोबां। खस्थ' जेंनायाव । गोग्लैसोनानै थायो।
ओ नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंनो सानो नामा?
सोंनाया आंथ' दा जाखिनि नोंथाङा बुंलांबाय गासैबो बाथ्रायाथ' जाबायानो आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांस म बे बाथ्राखौ सावरायनायनि थाखाय। दिनैनि बुंनांगौ बाथ्रा फोलावनाय आरो कुइसन जाखिनि सोंनो गोनां नोंथाङाबो बुंलांबाय आंबो खोन्थाबाय। बिनि थाखाय रोजा रोजा आंनि गोसो गोरोबोनिफ्राय साबायखर
औ गोजोन्थों।
गोजोनथों नोंथां।
औ।